औ नोंथां मा खालायगासिनो दङ?
दङ बिदिनो नोंथां नै जिरायलाबायनानै दं बोथोराबो माने बिराद गरमना बिनिखायनो माने ओरैनो जिरायलाबायनानै दंथ'यो आरो दायो
अ ओरैनो जिरायना दंथ'यो होमब्ला औ ओमफ्राय नोंथां खौरांफ्रालाय बोरै?
खौरांआथ' मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो नोंथां मा होनो दाथ' दैज्लां बोथोर ना बिनिखायनो माने मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो दं आरो।
औ
औ
ओमफ्राय दा दा नोंथाङा दसे ओ दाथ ओरैनो दङब्लालाय? जों मोनसे आयदानि सायाव माने फंनैसो सावरायनि।
औ औ जायो दे नोंथां जायो।
उम उम
औ
औ होमबाआ दासिमाव माने नोंथाङा गोदोनिफ्राय जेन'बा जोंनि बर' फोरनि जानाय लोंनायनि बिथिङावथ' जोंहा गोबां दोरोङारि ओंख्रिफोर दङ दा बे दोरोङारि ओंख्रि फोरनि गेजेराव नोंथाङा बबे ओंख्रिखौ जानो गोथावसिन मोनो दासिमाव? आर ओमफ्राय बे ओंख्रिखौ बोरैहाय संनाय जायो। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हानायाथ' हागोन नोंथां।
औ
ओरैनो बुङोब्लाथ' गोदोनिफ्राय जाबोनायाव दासिमावहाय बर'नि ओंख्रिफोरनि गेजेराव आं फ्रायानो माने एखेसो मोनजोबो आरो ना नोंथां माने फेभारेट बुंनायानो गैया आरो बर'नि बेलायावहाय
औ औ
औ माने फेभारेट होननायानो गैया आरो माने एखे मोन फ्रामानो होनदो गासिबो बेबायदि आरो अब्लाबो आं मोननैसो ओंख्रिफोरखौ खोन्थालांसै नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
जेरै नोंथाङा बुंदों जे बर'नि माखासे दोरोङारि ओंख्रि बर'नि माखासे दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जोंहाय बुंनो हायो मा अनलाजों दाउ साम' सबाय आरो बिदिनो अमाजों नारजि आरो बेबायदिनो माखासे गोबां मैगं दंबावो आरो जेरै जों बुंनो हायो
उम
बेदरफोरनि बेलायाव जेरै एम्बु बेदरजों नोरसिं बिलाइ आरो
जोंहाय एन्जर बेदर बेफोरजों अन्थाइ बाजाब बैफोरबो माने बर'फोरनि गेजेराव गोलैयो आरो। मानो होनोब्ला बर' फोराबै फोरखौहाय माने गोदो गोदाय आबौ आबैनि दिन‌निफ्रायनो दिनैसिम एबा आथिखाल मुगासिम जाबोबाय थादों आरो। आरो बेबायदिनो जोंहा मैद्रु हारिनि बेलायावबो जेरैहाय लाफा लाय बेसर बैफोरो माने गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय माखासे मैद्रु हारिनि माने मैगं थाइगं आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा हाग्रानिफ्राय मोननाय गोबां मैगं थाइगं दंबावो आरो नोंथां बेफोरखौ आं माने बुंजोब स्लायलिया नोंथां आरो जोंहा बाथोन हारियावहाय दंबावो जेरै ओ बिदिनो बाथोननि बेलायाव जोंहा नाफामखौ जों माने मा बर' फोरनि माने नामबार वान‌ लिस्त सावहाय माने जों लानो हायो आरो नाफाम होनोब्ला जों मा नाफ खजों आथिखाल मुगायाव जों माने बर'खौ सिनायथि होनायखौबो जों नुनो मोनबाय आरो जों नाफामखौ मारै बानायो होनोब्ला जोंहा मा जोंहा दैमानिफ्राय बर'फ फ्रा नाखौ गुरनानै एबा साय--सारनानै लायनानै। बेबायदिनो न'आव लाबोनानै बैफोरखौ मोजाङै सायनानै
बेबायदिनो मोजां सुनानै अराव एबा सान्दुंआव लामनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो लामखां मोजां लामनानै रानखांनायनि उनावहाय बैफोरखौहाय माने वालफोरावहाय बेबायदिनो जोंहा मा सोरबा बायदिया खुमब्राबो होयो सोरबा बायदिया माने थास'बो होनायखौ जों नुनो मोनो आरो बैफोरखौहाय माने नायावहाय नाजोंहाय मोजाङै गेब्लेनाय देफानानै बैफोरखौ माने औवानि हासुङावहाय सोनानै बेखौ मोजां माने बार हाबै बायदि माथेना माने हासुंखौ माने हाजों लिरथेनानै न'नि बबेबा खनाफोराव दोननाय खौ नुनो मोनो आरो। आरो बेबायदिनो दोननानै माखासे गोबाव समनि उनावहाय बै हासुनि सिङाव थानाय नाफामफोरा सेवनानै माने मोजां माने मुं मोनसे मोदोमनाय आरो जाजानाय म महर लायो आरो बै बाय बिदिनो माने नाफामखौ बानायनाय जायो आरो जोंनि बर'फोरा आरो थिग बेबायदिनो जोंहा सबोल सामजों सबाय होनोब्लाथ नोंथाङाबो मिथिखागौ गोथाव जायो होन्नानै। जोंहा बेबायदिनो बर'फोरा अबेवबा दैमा दंग बिलोफोराव माने साम'खौ खननानै लायनानै बेबायदिनो देबसि एबा बाल्थिंफोराव दै होनानै सोमहाबना दोनो। जाहाथे बिनि मैलाफोराहाय ओंखार गारजोबो सिङाव थानाया बिनि उनावहाय जोंहा मा साम'खौ सामनि मोखां जायखौ साम सामनि मोखां आरो खिथुखौहाय माने दानसनानै जोंहा साराय एबा देबसि‌ देबसिफ्राव मोजाङै मानजिनाय जायो आरो। बैखौ मोजाङै मानजिनानै सुखांनायनि उनावहाय जोंहा मा बै सा--साम'खौहाय जोंहा मा सारायावहाय मोजाङै थावजोंहाय एवग्रोना लानाय जायो आरो मस्ला मस्लि बेबायदिनो संख्रि बानलु होनानै बिनि उनावहाय जोंहा गुबुन फारसेथिंजाय मा सबायखौहाय जोंहा रु मोजाङै माने खारै होना रुना लाग्रोनाय जायो आरो। बेनि उनावहाय जोंहा मा सबाइ रुखानायखौ जोंहा मा बै एवनाय साम'आवहाय लुसनना होनाय जायो आरो लुसनना होखांनायनि उनावहाय जोंहा माने बैखौहाय मोजाङै गोदौ होनाय जायो आरो मोजाङै गोदौहोखांनायनि उनावहायनो बे माने सबायजों साम'आव ओंख्रिनि महर लायो आरो। जाजायो आरो बेबायदिनो माने सबायजों साम' ओंख्रि खौ माने संनाय जायो आरो।
बिदिब्ला नोंथां नोंथाङाबो फनैसो बुंनो हागोन नामा संनाय खावनायनि बेलायाव?
औ हागोन एसे एनैखौ नोंथां। औ दा बावैसो नोंथाङानो जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि बागै बुंलांबाय दा बिदिनो मा होनो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्लाथ' जोंहा माखासे दङ' आं जेन'बा ओ बर'नि दोरोङारि होनोब्ला जोंहा मा होनो अनलाजों दाउ अनलाजों बासिकि बिबार अनलाजों मुदुफुल बिबार बेफोरबायदि माने गोबां रोखोम जानाय जा अनला ओंख्रिखौ। बेजों लोगोसे साम'जों सबाय आरो बिदिनो साम'जों ओ सबायजों दाउ बेबायदि जानो हायो। ओमफाय जोंहा नाफाम। जायखौ दानि बावैसो नोंथाङा नाफांनि माखासे बानायनायनिबो ओ आसार खान्थि एबा आदब खायदाफोरखौ नोंथाङा देखायना बा खोन्थानानै होबाय। औ दा बेबायदिनो माने ओ मा होनो आंबो जोंनिनो माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोरनि बागै ओ बानायनायनि बागै एसे फंनैसो जा एसे मिथिगौ बेखौ नोंथांनो फोरमायना होनि जोंहा ओ मा होनो दोरोङारि ओंख्रिफोरनि गेजेराव माने आं अनलाजों मा होनो दाउजों सङोब्ला एसे जानो गोथावसिन मोननाय मोनो आरो गोदोनिफ्राय। दा बे ओ अनलाजों दाउजों संनायनि माखासे आदब खायदाफोरखौ आं एसे खोन्थानि जोंनि जि ओनसोलावहाय माबोरै बानायनाय जायो बेखौ आं एसे फोरमायना होनि नोंथांनिसिम। ओ जोंहा अनलाजों दाउजों संनो थाखाय जोंनो फार्स्टआवनो जोंनो माइरं नांग्रोगोन। ओमफ्राय जों जाय ओ माने बिसिबां बुरजा अनला ओंख्रि संगोन एसिबांखिनि जोङो माइरं लानांगोन। फार्स्टआव। माइरंखौ लानानै जोङो बेखौ सोमना दोनांगोन दसे सम जेब्लासिम माइरंआ अब्लासिम जों सोमना दोनबाय थानांगोन। आधा घन्टा एक घन्टासो बेनि उनाव जोंहा मा होनो माइरङा जेब्ला एसे रुइनाय बायदि जागोन अब्ला बेखौ माइरंखौ दैखांना बोखांनानै मोनसे आइजेंआव मोनसे गोरान आइजेंआव आ दै सर' होनो थाखाय दैखांनानै दोननांगौ दसे जेब्लासिम लादो। ओमफ्राय बिदिनो जोंहा माइरङा ओ मा होनो दै सर' खांजोबना खांजोबोब्ला जोंहा मा होनो उवाल बा दिंखियावहाय माइरंखौ देनाय जायो आरो। गुन्दै खालामनो थाखाय एसे एसे बा एफा एफा होनानै देनाय जायो। ओ बेफोर देनाया जेनेबा जोंनि एसे गोदोनि सिगांनि समावहाय जों बेफोर देनाय नुयोमोन दानि जि सोलिफुबाय थानाय मुगा बेवहायथ' माने जोंनि एथख्राब मानि बेबेरबायदि जे उम दु वालबा दिंखि दिंखियाव देनायखौ जोङो माने नुबांलिया आरो दानियाथ' जोंना जेन'बा मा होनो ओ गोनोखोआरि आदबजोंनो दिहुनजानाय मोनसे जेन'बा ग्रेन्डार मेसिन दानि जुगाव बाहायसै दा बैफोरनि गेजेरजोंबो जोंहा मा होनो माइरंखौ ओ ग्रेन्डारनि गेजेरजों अन गुन्दै खालामनायखौबो जों नुनो मोनसै मोनसै आरोना नोंथां दा बेबायदिनो आरो मा होनो जेब्ला मायरंङा गुन्दै जाखाङो बेखौ मोनसे मोनसे जायगायाव ज' दोनो मोनसे जायगायाव ज' दोनखांनाय लोगो लोगोनो ओ दोनखांबाय दोनखांनायनि उनाव जोंहा मोनसे थौफोर लादो थौ लानानै थोउवावहाय जेन'बा दैखौ दै गुदुं ग्लब ग्लब गोदौ होदो अरदाबाव अरावहाय ओ जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौगोन अब्ला जोंहा बे अन गुन्दै देना लानाय खौ दै गुदुङाव होसनांसिगौ आरो नोंथां होसन खांनानै ओ बेजोंनो गोदौ होफादो बेवहाय माने होसनायनिबो मोनसे आदब दङ बा खायदा दङ ओ जेरै मा होनो अनखौ जेरै दिनै बिदिनो स' लख'बनानै होनाय जाया बेवहाय आखायजों लानानै फ्रि फ्रि फ्रि फ्रि माने होनाय जायो आरो जाहाथे जोंहा अ मा होनो अनलाया लाद्रा लाद्रि जाया दुफु दुफु जायो। बि माने बेबायदि एसे एसे होनाय जायो आरो लासै लासै बेबायदिनो जोंहा होखांनायनि उनावहाय मा होनो जेब्ला होखांगोन अब्ला बेयाव साखं साग्रं साखंजों जा बेखौ ओ अनलाखौ सानानै होबाय थानाय जायो जाहाथे बेयो एसे उनावबो गोदौनायजों लोगोसेनो माने ला दाखाया बेबायदिनो जोंहा साखां‌ सानानै होनांगौ गेजेर गेजेर दैजों लोगोसे गोदौ होबाय थानांगौ ओ बिदिनो जोङो दाउफोरजों सङोब्ला बेखौ दसे सम दोनथ'नानै जोंनि जि दाउ बेदर बेखौ एवफ्रामना लानांगौ ओ एक्सट्रायैनो जोंहा बेयाव थाव बानलु संख्रि बेयो गासैखौबो मस्ला मस्ली होखांनायनि उनावहाय ओ मा होनो आदा फिफ्टि पारसेन्टसो एवखांनायनि उनाव बेखौहाय ओ जोंहा बोखांनानै मोनसे आयजेंआव दोननांगौ बिदिनो जोंहा अनला ओंख्रियाव माने बे गोदौबाय थानाय समावहाय होसनना होनांसिगौ आरो होसनना होनानै दसे सम बिदिनो
बिदिब्ला नोंथां